हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङै दं ना?
औ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ।
देबुं
हेलौ' खोनादों ना?
खोनादों ना औ खोनादों।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादोंना?
औ खोनादों।
खोनादोंना? हेलौ,
खोनायाखै नोंथां?
खोनादों।
औ खोनादों।
नोंथाङा जा ओमफ्राय नोंथाङा? हेलौ,
औ।
आं नोंथांनाव मैगंनि बागै सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा मैगंनि मुं बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन बायदि- बायदि मैगंनि मैगंफोर दङ बेफोर मैगंनि मुंफोरानो जाबाय दालि मैगं लाफा मैगं, लाइ मैगं आरो गोबां दंबावो। जेरैहाय बान्दा कबि, फुलकबि बायदि बायदि।
औ नोंथाङा औ सोंनाया सोंजागोन।
नोंथाङाबो मोननैसो मैगंनि मुंखौ फोरमायनानै होदो।
बर'नि बर'नि मुंदांखा मैगंफोर जेरै नारजि,
औ।
साम'जों सबाय आरो
औ।
अनला खारैजों दाउ,
औ।
बिदिनो गोबां दं आरो माबाखौ कुइसन?
नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगंनि मुंफोर बुंनो हागोन ना?
दैल्जां मै
औ। औ।
नों अनला दाउखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथा अनला खारैखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो खारैनि गोनांथि जायो आरो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानांगौ जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरखौ बुथारनानै बेखौ एवफ्रामनानै थावजों एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जों दैयाव गोदौनानै गोदौहोनाय जायो। बेनि उनाव दैया गोदौ्ला खारैखौ होनाय जायो आरो दै गोदौखांनायनि उनाव खारै होखांनायनि उनाव अ'न गुन्दैखौ होनानै एसे एसे गोबावै गोदौहोनानै गंगार दुन्दिया, दुनदिया बायदिसिना मस्ला मस्लि होन नानै संख्रि होनाय जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगं मावनाय जायो? खोनादोंना?